औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
दायो नै जिरायना दं नोंथां
अ नोंथाङा जाखांबायना फुंनि ब्रेकफास्ट
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय
आंबो जाखांबाय नोंथांना खबरफोरा माबायदि नोंथां
खबराथ' बिदिनो एखनबा मोजां एखनबा गाज्रि दा नोंथाङालाय खुब्रा जाबदि
आंनाबो बिदिनोसै नोंथां नोंथांजों आङो माने नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक लाबोनानैसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना एबा सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां दे बुंनायसै मा आयदा।
औ नोंथाङा। इन्टारनेटनि एबा मोजां गाज्रिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय माबायदि मोजां खामानिफ्राव बाहाय जायो एबा माबायदि ओ मानसिफ्रा गाज्रि खामानियाव बाहायगासिनो इन्टारनेटखौ नोंथाङा एसे ओ फंनैसोबाबो बिबुंथिखौ लाखिनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां दा खब माने बुस्थुफ्रावनो जोंहा माखासे मोजां गाज्रि थाखायो।
औ।
गुबुन फारसेथिं मोजां गुबुन फारसेथि गाज्रि।
नंगौ नोंथां।
जा बेयावबो दङ' इन्टारनेटआवबो दङ' गुबुन फारसेखै मोजां गुबुन फारसेखै गाज्रि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मोजां गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला बे गाज्रियाव थांखागोन। दा मोजांनिखौ आं बुंनो थाङोब्ला दा जोंना गोबांथार इन्टारनेटनि थ्रुयैहाय जोंना सुबुंफोरा जौगाबोबाय दा सोलोंथाइनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला दानि सुबुंफोरा इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे गोबांथार मोजां खामानियाव बाहायनानै बा सोलोंथाइ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा बा सुबुंफ्रा नै दिनैसिम गोबांथार जौगानानै दङ' जे जों इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला जोंहा जे जों माखासे मिथिनो मोनै बा बुजिनो मोनै आरो दिहुननानै मोनै बा बेफोर गासैबो जिरादफोरखौ बा बुस्थुफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नागिरनानै दिहुननानै सोलोंनानै लानो हायो। बैफोरो दा गोदोनि समावथ' इन्टारनेट गैयामोन। बे समा एसे आलदामोन दानि समाव जोंहा इन्टारनेट फैबाय खोब मोजां जाबाय ‌ जोङो गोदोनि बायदि जे खौरां दैथायहरनायनि बेलायावबो जोंहा बेले बेजे गैला मानो होनोब्ला इन्टारनेट नि गेजेरजों जोङो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो माखासे जि खौरांफोरखौ जोङो थाबैनो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव
बैफोर खामानियाव जुदि इन्टारनेटखौ बाहायोब्ला जोंहा खोब मोजां मबाइल फनाव मबाइल फनखौ जों इन्टारनेटनि थ्रुयैसो जोङो बाहायनो हादों। मबाइल फनाव जोंहा जे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जों गोबांथार जोंहा मोजां मोजां खामानि मावनानै जों जोंनि माखासे हारिनि बा गुबुन हारिनि जि जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो दा जों बैफोरजोंबो माखासे सोलों थाय लानो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोजां खामानियाव बाहायनानै नाथाय जों नुनो मोनो दानि जे सुबुंफोरा बा फरायसाफोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दै उन्दैनिफ्रायनो ज मबाइलखौ इउस खालामो बाहायो दा बैफोराव खायफा खायफा नाथाय गासिबो नङा जे मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहाया बा इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहाया दा खायफा खायफा सुबुंफोरा मा खालामो मबाइलखौ बांसिन इन्टारनेट बाहायनानै गेम गेलेनाय बा माबा मोनसे बेखार जि भिडिय' नायनाय बैफोराव बाहायो दा बेफोरजों जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया इन्टारनेटखौ बाहायनानैब्लाबो जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगोन जों माखासे सोलोंथाइनि बेलायाव बाहायनांगोन जेरै अनलाइन आजिखालि न'आव थानानैनो जि क्लास लायो गुबुन गुबुन जायगायाव बा थांनायनो गोनां जाया अनलाइन क्लास लानानै न'आवनो जिराय जिराय क्लास लानानै जोंङो सोलोंथायाइ लानो हायो नाथाय गोदो बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन नाथाय दा साबसिननिफ्राय हामसिन जानानै फैदों मबाइलखौ जोंहा माखासे गोबांथार खामानियाव बाहायनाय जेरै कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जोङो रांबो आरजिनो हायो गोबांनो ससियेल मिडिया नि गेजेर जों
जे कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै ससियेल मिडियाआव आपलड होयोब्ला जोंहा माखासे
रां आरजिनानै हायो रां आरजिनायजों लोगोसे माखासे जोंनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनाय जोंनि थानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो गुबुन सुबुंफोरनो बा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिनो हायो आरो दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां। ओ इन्टारनेटथ' जोंहा मोजां आरो गाज्रि थाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय माने जोबोद गोनांथि फारसेथिं नायोब्ला इन्टारनेटआ आरो जोंनि फारसेथिं नायोब्ला जोबोद खहा खालामो। इन्टारनेटखौ जोङो बाहायनो रोङोब्लानो फारसेथिं जोंहा जोबोद मोजां मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेटनि जुगैनो जों गोबां ओ मोजां खामा निखौ जों मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो गोबां माने जोंनि ओ सोलोंथाइफोरखौबो जों लानो हायो इन्टारनेटनि जुगै जों इन्टारनेटनि जु बैयैनो जों गोबां बेबायदिनो ससियेल मिडिया एबा जोङो मबाइल फनखौ जों सालायनो हादों बेबायदिनो सलायनो हादों एबा जोङो ओ खौरां दैथाय हरनांगौ गोनांफोरखौ जोङो बेबायदि इन्टारनेटनि गेजेरजों एबा जोंनि मबाइल फननि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो ओ दैथायहरनो हादों एबा जोङो गावनि फेमिलि एबा मेम्बारफोरजों एबा लोगोफोरजों बेबायदिनो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो जों गोबां ओ भिडिअ कल्स एबा फन बिब्दि मेसेज जों गोबां माने रायज्लायलायनो हायो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो इन्टारनेटनि जुगै बेबायदि ससियेल मिडियायाव गावनि कन्टेन्ट खालामनानै क्रियेट खालामनानै गोबां बे बिदिनो रां रुफा बिदिनो रांफोरखौ खामायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। गावनि कनटेन्फोरखौ ओ मोजां मोजां देखायनानै एबा गुबुननो ओ गावनो स' स' अफ खालामनानै माने बेबायदिनो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो इन इन्सटाग्राम फेस बुक, इउटुब बेफोराव बायदियाव माने गोबां माने जों गावनि ओ ओ थांखिफोरखौ एबा गावनि ओ ओ कनटेन्टखौ बानायनानै हगारनानै एबा बेबादिनो रां रुफा रांखौ खामायनायखौनो जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो बेबायदिनो इन्टारनेटखौ होनोब्ला इन्टारनेटनि जुगैैनो ओ थ्रुयैनो गोबां खामानिफोर खौ मावनो हायो स्कुल, कलेज गोबां खामानिफोर बेबायदिनो जों दायो नायोब्लाथ' जोंहा दा गोबां ओ खामानिफ्रानो अन लाइन जाजोबबाय नङा होनबा नोंथां ओ जोङो जेरै स्कुल, कलेजफ्राव जोंहा थाङोब्ला जोंहा बेबायदिनो एटेनडेन्स लानो गो गोनां जायोब्ला जोंहा बेबायदिनो अन लाइनि इटारनेटनि जुगै जों इन्टारनेटखौबो जों लानो गोनां जायो आ आरो बे दिनो जों माबा मोनसे एप्लाइ खालामनो एबा जों जबनि थाखाय जों एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो दायो इन्टारनेट नांगौ जायो जोंनो दायो फुला फुराव अवार्ल्डआवनो इन्टारनेटखौ सालायो आरो ना नोंथां फुरा माने इन्टारनेट जोंनो गोबां खामानिफोरखौ मावो बेबायदिनो गिदिर-गिदिर कम्पानिसाव होन गो बां माने खामानिफ्रावनो मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो इन्टारनेट गैयाब्लानो जोंहा दा माने जेबो गैया होननायसो आरोना नोंथां मानो होनो ब्ला जों इन्टारनेटजोंनो गोबां खामानिफोरखौ जों मिथिनो हायो एबा जों मोनदांनो हा यो जोङो गुबुन जायगाफ्राव मा जा दों एबा जों बेफोरखौ जों इन्टारनेट ट्रुयैनो जों मिथिजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां। जोङो ओ मोन जोङो गुबुन जायगाफ्रावहाय जोङो बिदिनो ओ माबा मोनसे जायोब्ला माबा मोनसे माबाफोर जायोब्ला जों सम दसे सम नि उनावनो जोङो इन्टारनेट एबा मबाइल फननि गेजेरजोंनो जोङो मोनथिनो मोनो
औ।
फारसेथिं नायोब्ला इन्टारनेटआ जोबोद जोंनि थाखाय गिथावना जानानै फैदों मानो होनोब्ला गोबां गोबां सुबुंफ्रा ओ गावनि समफोरखौ ओरैनो हगारहरनानै एबा मबाइल फनफ्राव हाबसोनानै ओ दङ बेबायदिनो गेम्स गेलेनाय गोबां बेबायदिनो भिडिअस नायनानै बेबायदिनो ओ गोबां ओ टाइमफोरखौ हगार हरदों बिदिनो गावनि ओ समफोर एबा स्कुल कलेजफोर थांनांगौ ओ टाइमाव बेबायदिनो गेम गेलेबाय थानानै गावनि समफोरखौ हगार हरदों। आरो बेबायदिनो ओ गाज्रिस भिडिअ' एबा ओ माने दानि सुबुंफ्राथ' गोबां माने बेबायदिनो बायेरेल जालाबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बेफोर गासिबो माने इन्टारनेटनि थ्रुयैनो जाजोबबाय आरोना? ओ बेफोर ओ सोरहाबा ओ मबाइल फनजों भिडिअ बनायसिगोन बेबायदिनो इन्टारनेटव हगारलायसिगोन गावजों गाव सेयार खालामलायसिगोन बेबायदिनो ओ भाइरेल जासिगोन आरोना नोंथां माने जोबोद माने ओ खहा जानानै फैदों सुबुं माहारियाव माने बेबायदिनो ओ मानसिफ्रा ओ गावनि लाइफआ बरबाद जानाय खौ मिथिया माबायदि बरबाद जायो बिदिनो भिडिअ खालामला बायसिगोन खालामनानै बिदिनो सेयार खालामला बायसिगोन सोरनोबा हरसिगोन बेबायदिनो हरनानै माने बिदिनो भाइरेल जासिगोन आरोना नोंथां। गोबां माने सुबुं माहारिया ससियेल मिडियायाव नायो ब्ला जों गोबां माने गोसारनानै दं बेफोरबायदिया गाज्रि हुदाफ्रा जों बेफोरखौ ओ सुस्रांनो नाजानांगोन आरो ना नोंथां? अब्लासो जोंनि इन्टारनेट बाहायनायनि ओंथिया मोजां जागोन नङाब्ला जों इन्टारनेटखौ नायोब्ला जोंहा जोबोद माने खहा आरो ना नोंथां ओ जोंहा बुङोब्ला थ जोबोद ओ खोथा दङ एबा बाथ्रा ओंखारलाय होनो ओ नोंथांजों रायलायनानै नै आं जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा आनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांगौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथां?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां दे होमबालाय।